हेल' औ अ नोंथां
अ मा खालामदो नोंथा?
आं ओरैनो दोङो नोंथां मा खबरमोन नोंथां‌ ओमफाय
आंनिया मोजां नोंथां नोंनियालाय?
आंनियाबो मोजाङानो दे
अ नोंथांजों आं मोनसे ओरैनो खोथा सावरायनो फैदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ मा खोथा सावरायनो हागोन दे
औ नोंथांमोननि गामियावथ' ओ आबादफोर मावो खोमा नोंथां
औ मावो
उम नोंथांजों माने आं आबादनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
अ हागोन हागोन
अ नोंथां नोंसोरनियाव दाथ' दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव मा खामो नोंथां नोंसोरनिथिं?
जोंनि खिथ' दा उम दैज्लां बोथोर नालाय माइ माइ गायनाय माबा माइ गायगासि नो आरो ओमफाय हालेवदो आलि होदो बिदिनो बायदिसिना खामानि मावगासि
अ ओ जेनबा नोंथां जेनबा माइ गायनायखो माबायदियै खालामग्रो फासआवनो गिबियावनो
माइ गायनायखोथ' फार्स्टआवनो खोथिया फुयो माने फास्टआवनो खोथिया फोग्रोयोमोन आरो फोखांनायनि उनाव फुयो फुनायनि उनाव। दुब्लियाव लाङो लांनानै गायहैयो।
अ।
नोंथांमोननिथिंलाय माबादि?
जोंनिखैबो बिदिनो फार्स्टावनो जों खोथिया फोनांगो जायो नालाय माइ गायनो थाखाय। जोंनिया बि दिनो जेन'बा आगोलनि माइ बोराय थानायखौ जों माने ओरैनो सोमग्रोना दोनो। हाखरफोराव दैफोराव मास मोनसेसो बिनि उनाव बियो ओ ओ गाजा ओंखारो बे माइया
उम।
बिनिफ्राय बेखौ फोनो थाखाय ओरैनो हालेवबाय हालेवनानै खोथ माबा फोबाय। बिदिनो मास मोनस से मोननैनि उनाव ओमफ्राय बेखौ माबाबाय ओ जेनेबा फुनानै माइ गायो। बिदिनो
उम।
ओमफाय नोंथांमोननिथिं मा मा मुंनि माइ गायो जेनेबा?
जोंनिथिंजाय उम बायसमुथि। रन्जित, अन्जना ओमफाय माइब्रा।
अ
जोसा बेफोरबाय बायदि। दिसिना माइ गायो आरो जोंनिथिंजाय।
अ नोंथां लाङा उम बेसेसो बिगा माइ गायो ओरैनो?
जोंहाथ' ओरैनो जोंहा ओरैनो बिदिनो माबाब तिन बिगा गायो आरो तिन बिगा।
अ। नोंथाङा गायोना ना बेलेग ओरैनो गुबुन फोरखौ गायनो लाबो
लाबो गायनो ओमफाय आंबो गायफायो आरो दसे दसे। सम मोनब्लाथाय बिदिनो।
मा होनो गुबुनफोरखौ गायनो लाब्बा नोंथांमोना जेन'बा फैसाफोरनि गायहोयो ना ओरैनो माइरंफोर हरनायनि
फैसा फैसानि फैसा हरो आरो जों सोखौ गायनो लाबोबा थाय।
अ बिदिनो माइखौ जेनेबा उम जायखौ गायनो लाबो बिसोरखो बिसोरो खैथासोआव गायनो थाङो ओमफाय खैथासोआव न'फैयो?
बिसोरो गायनो थांनायाथ' सा आतथानिफ्राय थाङो आतथा सोनिफ्राय ओमफाय उनाव गायना फैफि नाया पासतासोआव फैयो। पासतायाव
अ मा होनो नोंथां बिसोरनोथ' मायाबो सानसुफुं फुंफोराव मायाब
औ औ औ होयो फुङाव माने जोंना नेम दोंखायो फुङाव जेबो होआ आरो माने बिसोर न' न' नि न' न'आव जानानै थांखायो ओंखामखौ ओमफाय उनाव सानजौफुआवहाय सा होयो। साजो बिस्कुट लाङो। बेनिउनाव बेनि उनाव दसे सम थानानै ओंखाम लाङो ना, बेदर ना बेदर जानाय लोंनाय बायदिसिना बिसोनो हैयो आरो सानदौफुआव।
उम ओ नोंथां लाहा उम माइब्रा माइ गायो? बा जेनेबा बे माइब्रा माइखौ उनाव मा हामो नोंथां
ओज बे माइ माइखौ मोनबाथाय हायो माने बि गाय थांनायनि उनाव उम मास मोनथाम मोनब्रैसो थानानै मोनो बे माया मोनो मोननायनि उनाव बेखौ हायो हानो थाखाय जोङो कामला लगायो
औ अ
कामला लगायनायनि उनाव जों बेयाव न'आव दोनफैायो हानानै लाबनानै ओमफ्राय न'आव दोन फायनायनि उनाव नायो आरो माइखौ।
उम
ट्रेक्टरजों नायो नानायनि उनाव जोङो बेखौ फोरानो सान्दुंआव फोरानो बे माइखौ। फोराननानै रानबाथाय जों बेखौ मिलाव सौनो लाङो सौखांनायनि उनाव जोङो नआव लाबनानै आरो बे माइखौ जावफिनो जावनायनि उनावसो जों बे माइरंखौ जायो आरो संनानै। बिदिनो खालामो।
बिनिफ्राय आरो मा मा खामबयो बे माइखो?
बे माइखौ आरो उम माने लोंग्रा जुमाय सावजायो आरो बे माइखौ जुमाइ सावो ओमफाय ओंखामबो जायो फिथा जायो ओमफाय फिथा बानायनानै जायो आरो बेखौ देनानै।
अ
बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनो हायो आरो बिजो
उमफाय नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा आबाद मावो?
जोंनिथिं
उम
उम मैगं थाइगं उम लाव, जिंखा फान्थाव ओमफाय बानलु बायदिसिना रो रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावो आरो
अ दा दैज्लाङाव मा मा आबाद मावो नोंसोरनि खि नोंथां,
दा दैज्लाङाव भिन्दि, पटल ओनफाय फान्थाव
अ
बेफोरनो आरो दा दैज्लाङाव
ए
बेफोरबायदिनो आबाद मावो आरो
अ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि आबाद मावो
जेनिखिबो बिदिनो दाल दैज्लां नालाय, गासैबो न'खर न'खर हर माइ गायनायनि दा माबा जागासिनो,
उम
बायदिसिना जेन'बा गोबां रोखोमनि माइ गायो जोंनिखिबो माइब्रा जोसा, बिदिनो, दानि आरो ओ गोदान मुगायाव माइफोराबो गोबां रोखोम रोखोमनि ओंखार दों नालाय नोंथां,
उम
बिदिनो माइफोरा दा ओंखारदों जेनेबा अन्जना रन्जित इदिनो, गोबां, गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारसो गारदोंना दा,
औ औ ओमफ्राय नोंथां लोंहालाय न'आव गायोना गाया?
गायो नोंथां जोंहाबो दा गाय, गायगासिनो
औ ओमफ्राय नोंथांला आंहा मा माइनि आबाद मावदो,
जोंहा दा ओरैनो माबा रनजितनि आबाद मावगासिनो,
अ ओमफ्राय बेसेसो बिगा गायदो नोंथां लोंहा
जोंहाथ' ओरैनो बारा गैया ब्रै बिगाफोर लसो गायो नोंथां,
उम नोंथां मोननिथिं, बे उम हाजिरा गायनायनि फैसाया बेसेबां बेसेबां हरो,
अ जोंनि अ जोंथिं, थ' माइ गायनाया जेनेबा ओरैनो थामजौ बाजि
औ औ औ
नोंथांमोनखिलाय?
जोंनिथिं थामजौ होयो आरो
अ जोंनिखि बिदिनो माइ गायनायफोरनो जेन'बा फुङावबो ओंखाम होयो बोथिसे आरो सानजु फुङावबो बिदिनो आरो सानजुफुआव सा होयो बेला से ओमफाय नोंथांलाङा मा मा आबाद मावो?
मा मा मैगं थाइगंनि आबाद मावो? नोंथांलांहा?
माबा उम फान्थाव जिंखा ओमफाय केरेला आरो भिन्दि
अ
आमफाय बानलु
अ
आमफाय बेखिनिखौनो मावो आरो जोंहा।
अ
नोंथाङा मा नोंथांलाहा मावो ना मावा?
जोङखबो मावो नोंथां।
अ नोंगो नामा नोंथां?
उम
ओमफाय बे आबाद मावनायखौ बाजाराव फाननो लाङो ना ना न'आवनो जायो नोंथांलाहा
ओ जोंहा ओरैनो ओ जेन'बा न'खर खोथा थायो ना नोंथां
औ
बिदिनो ओ एसे न'आव जानानै एसे बाजाराव जेन बाजार न' बा हाथाइफोराव फाननो थाङो नोंथां। जेन'बा ओरैनो न'खरनि खरसा इसे ओंखारनो थाखाय
उम
नोंथांलांहा ओरैनो न'आवनो जानो गायो ना फाननो थाखाय
जोंहा न'आवनो गायो। न'आव जानो थाखायनो गायो जोंहा फाना आरो
अ
ओमफाय नोंथांमोननिथिं माइनि बेसेना बेसेबांसो?
जोंनिथिं माइनि बेसेना ओरैनो ओ सेे रोजा इदि से रोजा नैजौ से रोजा थामजौ इदि आरो नोंथां‌
नंगो नामा?
नोंथांमोननिखैलाय?
जोंनिथिं दाइनजौ दाइनजौ ओम ओ गुजौ बिदि आरो बिदि जायो।
अ माने ओम माने नोंथां गासैबो गामियाव माने समान समान जाजोबा नालाय ए
अ जाया ओम जाया
ओम ओह नोंथां ओह दिनैनि सावरायनाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
अ अ दे होमबा नों
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।